आं गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय
औ नोंथां आंनिफ्रायबो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय
औ दायो आङो नोंथांनियाव फंसे खोथा सोंनो सानदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ फोर सोंजागोन नोंथां
औ जोङो खुसेर खुसेरनिफ्राय खुसेर आबादनिफ्राय जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो यो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां खुसेरनिफ्राय जोङो आबाद मावनानै खुसेर खौ जों गायनानै गोबां रोखोमनि गोबां मुलाम्फा मोनो जेरै जोङो खुसेरबो बिदै खुसेर बिदैखौबो जोङो सेबनानै फानजायो हेल'
औ
औ खिसेर बिदैखौ जोङो सेबनानै फानजायो आरो बेखौ आबादखौ बोरै मावो होनब्ला जोङो बे खुसेरखौ ओ खुसेर गोरलै रोदोमनायखौ एबा खुसेरनि बिजौखौ जोङो दानस'नानै बेखौबो खुसेर नि बिजौआबो दंफां खुसेर बिफांनि खुसेर बिफांनि बिलाइ रोदोमहोयो आरो
औ
औ नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायना होदो खुसेरनि बागै
औ
औ
खुसेरा आबादखौ दायो गरम बोथोराव ओ लोंनो थाखाय मावनाय जायो माने गोजां बोथोरावबो मोनो खिन्थु जोङो बे दैज्लां बोथोर गरम बोथोराव बेयो जोंनि थाखाय मोजां मानोना औ बे गरम बोथोराव बे खुसेरखौ लोङोब्ला जोङो जोंनि मेंनाय देहाया एसे थाजिम मोनो आरो खुसेरा जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो खुसेरजों खुसेरनिफ्राय मा मा मोनो आं एसे फोरमायनि
औ फोरमाय फोरमाय
खुसेरनिफ्राय जोङो फार्स्टआवनो जोङो बिदैखौ जोङो मोनो बिदैखौ जोङो लोङो आरो खुसेरनिफ्राय बिदिनो गोबां खुसेरखौ फेरेदनानै माने सेबनानै अराव संनानै बेखौ गुर मेथाइ दिहुननाय जायो आरो गुर मे थाइजों लोगोसे बेखौ मा होनो गुर सिनि सिनिबो दिहुनननाय जायो बे गुर मेथाइयाबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो सिनिखौ जोङो गोबां खामानियाव जों बाहायनो हायो जेरै साहा फुदुंनाय बेबाय दिनो बायदिसिना जाग्रा बनायनाय बेफोराव बे सिनिखौ बाहायनो हायो
औ हायो हायो
आलासि सोंनायफोराव बे सिनिनि साहा गैयाब्ला जोंहा जाया
औ जाया जाया जाया
सिनिखौ जोंनो नांथारगौ जायो
औ औ नंगौ ओ आरो खुसेरनि अनगायैबो जोंथ' गोबां आबाद मावजायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ जों खुसेरनि अनगायैबो जेरै फाथो आबाद ओ जेरै ओ ओ मैगं थाइगंनिबो आबाद मावजा जायो गोबां रोखोमनि आबाद मावजायो आरोना नोंथांनियाव आङो एसे ओ मि न्थिनो लुगैदों ओ माबानि बागै ओ फाथोनि बागै फाथोखौ नोंथाङा फाथोनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होयोब्ला आ आं गोजोनगौमोन आरो नोंथां
औ नोंथां आं बिदिब्ला बुंनि फाथो होनना बुङोब्लाथ' बेयो जोङो बयबो जानो मोनग्रा जानो मोजां मोनग्रा मोनसे ओंख्रि जाहैबाय जोङो फाथोखौ गोबां जायगायावनो आबाद खालामनाय नुनो मोनो। माने होमब्ला बे फाथोआबो गोबां खामानियाव बाहायो गोबां बायदि रोखोमनि खामानियाव जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
फाथो बिलाइखौ फाथो गोरलै गोरलै बिजौखौ जोंङो ओंख्रि जायो मैद्रु हिसा बै आरो बेखौ फा थोनि गोरान बिलाइफोरखौ जोङो खानानै बेखौ जों फोरानो जेब्ला बेखौ फोरानो अब्ला बे खौ जोङो नारजि होननानै बुङो।
औ नंगौ नंगौ नंगौ
बे नारजिखौ जोङो अमा बेदरफोरजों जायो आलुजों जायो।
औ
बे ओंख्रिफोरखौ जों जायो। आरो बे फाथोनि बिफांखौ जेब्ला देरो बे खौ दाननानै बेखौ दैयाव सोमनानै दोनो आरो दैयाव सोमनानै बिगुरखौ खुयो खुनानै फाथोनि बिगुरखौ ओ हाथाय बाजारावबो बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ बे फाथो बिगुरजों बस्थानि जोङो बस्था बानायो बेबायदिनो जग्रा सियार बानायो आरो बायदि रोखोमनि बेग बानायनो हायो डिजाइन डिजाइन समायना समायना बेगफोरखौ जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो। आरो बे फाथो बि फांखौ जों आरो अर सुनायफोराव जोङो बाहायनाय जायो बाहायनो मोजां औ नोंथाङाबो नोंथांनि मिथिनाय बादिब्ला मा मा हाबायाव बाहायनो हायो खामानियाव बाहायनो हायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ ओ नंगौ नोंथां ओ नों थाङानो बुंलांखाबाय फाथोखौ जोङो फाथोनि सेनाखौ जोङो दिरुंबो बानायनाय जायो नोंथां ओ दिरुंफोर बानायो फाथोनिजों ओमफ्राय जोङो फाथोनि बै जि जि जिरनानै माबानाय आग्लायनाय बे फाथो सेना बे फाथो सेनाखौ जोङो अरबो सुजायो साहा फुदुं जायो ओंखाम संजायो गोबां रोहोमनि खाम जायो। थिग बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव बेबायदि आबाद मावनानै गोबां सुबुङानो बुहुद गोबां मुला म्फा जादों ओ आरो थिग बेनि अनगायैबो जोंनि गामि ओनसोलफ्राव ओ खुसेर आबाद बा ओ फाथो आबादनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जोंनि जोंनि गामि ओनसोलावहायथ' गुबै आबाद होनना बुंब्ला दा दैज्लां बोथोराव माइ आबादा जाग थाखाबायानोसै नोंथां
औ
ओ बे माइ आबादनि अनगायैबोथ' गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो जेरै ओ लेस्रा भल जिंखा ओमफ्राय केरेला ओमफ्राय
पटल
औ पथल बानलुफोरबो गायनाय जायो दा बायसायाव गोबां सुबुङानो जोंनि ओगामि ओनसोलनि सुबुङा गोबां सुबुङानो माने आबाद मावनानै गाव गावनि जिउखौ माने गाव गावनि आसिङाव बा गाव गावनि जिउखौ दैदेनलांगासिनो दं ओ दानि मुगायावथ' जोङो दानि गोनोखोआरि मुगायाव जों नुनो मोनदों गोबां रोखोमनि ओ गोदान माने जुगजों मिलायनाय आदबफोर बाहायनानै गोबां रोखोम नि आबाद मावनानै मुलाम्फा मोननायखौ जों नुनो मोनदों बेनि बेनि ओ बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होजागोन नामा आबादनि बागै ओ माइनि अनगायैबो गुबुन आबादनि बागै औ ओ एसे फोरमायना जागोन नोंथाङा
औ दायो दैज्लां बोथोर माइ गायनायाथ' गासैबो जायगायावनो थायो नङा होमबा दायो जोंनि जायगायाव दायो गोबां मानसिफोरानो बानलुनि आबाद खालामदों
औ नंगौ नोंथां
गोबां मानसिफोरा बिगा बिगा माइ फानलु गायनानै गोबां रां खामायदों दायो बेहेके जोंनि एरियायाव फानलुआनो होनना बुंजायो माइनि अनगायै फानलुखौ बांसिन गायदों होनना बुंजायो
औ नोंगौ नोंथां
बिदिनो गोबां सुबुंफोरा बे बानलुनि आबादखौ खालामनानै रां खामायगासिनो कुइन्टेल कुन्टेल खागासिनो आरो औ नोंथांनि ओरै जायगायाव अबे आबादा दायो माने सोलिगासिनो दङ
ओ जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनै जोङो नुनो मोनदों पटल ल आबादखौ बांसिन मावो फ्राय लेस्रा मावो ओमफ्राय बानलु गायो ओमफ्राय बै फान्थाव गोखै फान्थाव बिलाथि औ बेखौबो जोङो गायनाय बां मोनदों ओ
ओमफ्राय आं नोंथांनावबो फंसे खोथा सोंनो सानदों ओ गोनोखो रि आदब बाहायनाय आरो गोदो जेरै जों जोंनि आबै आबौनि दिनाव बिसोर आबाद मावब्लाबो बिसोरो जेबो मुलि होआ मोना बा जेबो ओ हासार बायदि बेबायदि सारा मोना गोबां रोखोमनि आबादफोर जायोमोन नाथाय नै दिनैनि बेलायावहाय दानि बेलायावहाय ओ जेन मुलि होआबानो हासार होआबानो आबाद जाला बेबायदि बे बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा दानि आरो गोदोनि एसे फाराग फोरमायना होजागोन नोंथाङा आबादनि बागै
औ नोंथां हागोन गोदो आबै आबौमोननि समाव बेबायदिनो बिसोरो रासायनारि हासारफोरखौ बिसोरो ओ बांसिन बाहायनाय जायामोन आरो आबाद मावनो थाखाय बिथांमोना ओ गोदो मोसौजों एवोमोन नाथाय दानि मुगायाव बिसोर गोबाङानो ट्रेक्टरजों हालौवो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
गोबां रोखोमनि बायदि बायदि मुलिफोरखौ बाहायो बेनिखायनो दायो जोङो जोंनि देहायाव गोबां बायदि रोखोमनि बेरामफोरा सोमजिदों औ
ओ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बाथ्रायानो थार गोदोनि आरो दानि ओ दै आबाद मावनाया गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनदों ओ गोदोथ' औ ओ जानो हागौ मानसिफोरा दा बुङो गोदो मुलि होआमोन बेनि थाखायनो ओ बेमार आजारा जोबोद खममोन
आबादै मुलि जाना दानि दा दैनि नैबे जुगाव ओ मानसिफोरा बुङो ओ मुलि मुलि होनाय मैगं जानानै मुलि होनाय बायदिसिना मुवा बेसादफोर जानानै जोंनि दे देया गाज्रि जालांसै ओ थाब थाब लोमजासै थाब थाब बेमार आजार जास सै ओ बिदि बुङो ओ बेनि बागै एसे फोरमायना होजागोन नामा बे बाथ्राया थार ना नं फ्राय बिनि बागै
बे बाथ्राया थारैनो नंगौ गोबां बायदि रोखोमनि बे रासायनारि हासार बाहायनायनि गेजेरजों बेखौ जानानै जोङो गो बां बायदि रोखोम बेरामफोरखौ जों दायो नुनो मोनो हस पिटालफोराव हस्पिटालाइस जानानै बेबायदिनो सोरबाया जिउ गोमानो गोनां जादों
औ औ औ नंगौ नोंथां ओ रायलायनानै जोबद गोजोननाय मोनबाय आरो औ नंगौ नोंथां आबाद नि बागैबो खुसेरनि बागै बा फाथोनि बागै मिथि मिथियां आं मिथियि बाथ्राखौ नोंथांनिसि इम रायलायनानै नोंथांनिफ्रायबो जोबोर ओ गोबां बा थ्रा मिथिनो हाबाय ओ बिनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथां
आंबो नोंथांजों लायरायना ओ मिथि बाथ्राफोरखौ मिथिनायनि थाखाय नोंथा
औ औ ओ दे बिदिब्ला ना नों
औ दे औ नोंथां